औ खोनादो औ खोनालायदो
हेलौ औ आं दासो दा-दासो खोनाफैदो नोंथां
औ दे जोंना सावरायनाय आयदा खो लाफिनदो नोंथां।
औ नोंथां नोङो आगोलनि ओ मा होनो फरायसा समनि ओ जिउ जारिमिनखौ जों सावरायनो होनना सानदोंमोन। नोंथांजों माबायदि ओ आगोलनि दिनाव माबायदि आरो दानि दिनाव माबायदि जौगासारदों जोंनि ओ फरायसालिनि फरायनाय ओ बायदिसिना फरायग्रा जग्रा खथा बायदिसिना जौगासारनायनि सायाव नोंथांनि नोंथांजों सावरायनो होन्ना सानदोंमोन नोंथाङा थाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? नोंथाङा बेनि सायाव माबाफु बुंगोन नामा?
औ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन ओ गोदो फरायसा समाव ओरैबायदि सममोन मा होनो मोनसे जिरायग्रा ब्रेन्स मोजां गैयामोन बा जों ननिफ्राय बस्था लांनानै जिरायहैनांगौमोन। बा गोदोनि समाव मा होनो जोङो फिनस सिल जो लिरनांगौ जायोमोन जों मा खासे ओ जोंखौ फोरोंनो थाखाय मा होनो बदाव सारफ्रा फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायजों लोगोसे जोङो माखासे एन्सार बा जों रोंनांगौनि थाखाय जों बदाव अ मानो होनो कात पिन्सिल बा जोङो पिनसुलजों जोङो जोंनि खिलिब बरद ना बद ना मा होनो बैयाय जोङो लिरनानै जोङो मा होनो सोलों जानो मोनबोदों आरो जों उन्दै समाव। दा आथिखालावथ जों खौ नुनो थांला आथिखालाव गोबां जौगासा सोरबाय गोबाङै सोलोंथाइ बि बिथिङाव बा गोदान गोदान मा होनो टेक्नलजिनि मायावस थायाव सोनारनानै गोबां गोबां सो-गोदान गोदान सोलों ना माबाफ्रा सोलायबोजोबबाय। दा जोङो बिनि सायाव जोङो गोबाङै जोङो मिथिगोन बे आथिखालाव जोंनि सोलोंथाइनि बेलायाव जों गोबां सोलायनाय मोनबोबाय। फरायसा जों उन्दै समनि फरायस दा होनोब्ला जोङो बैफोरबायदि समखौ जों मोनबोदो ननिफ बेहाय जोङो थांनानै बस्था लानानै फरायबोनो मोनबोनाय उन्दै समाव उन्दै आरो फरायसा समाव जोङो गेलेबोनाय माखासे रंजानाय बैफोरबायदि थासारिफोरा दा जों दा समाव जोंनाव रिंखांफैयो आरो जाखांफैयो उन्दै सम
औ
बोनाय रंजानाय फोनाय लोगोफोरजों जेरै मदद होलायनानै जों रंजानाय गेलेनाय बैफोर थासारि बा बै फोर उन्दै समा जोबनानै थांबाय बा अ दा बे समाव जोंना मा होनो गोदान माबा जाफैबाय आरो दा फरायसा समावथ जोंना न्दैसमाव माखासे साननो हनो हायैफोराबो जा खङोमोन बा गेलेनायफोरा जायोमोन ज ज‌ गेलेयोमोन। माखासे दाथ जोङो आथिखालाव जोङो फरायसा बा सोलोंथाइनि बिथिङाव फरायसालिफोराव गोबाङै सोलायबाय गोबाङै मा होनो पाक्कानि न गैयामोन बा मोजां फाक्कानि न गैयामोन दा आथिखालाव जों फरायसालियाव गंफ्रोममाव पाक्का दङ। गुबुन गुबुन बा माखासे फरायसालियाव जों नुनो मोनो दासिमबो फाक्कायै नङा
नंगौ‌ नंग।
बायनाय फरायसालि दङो। औ औवाजों बनायनाय फरायसालि जों एखो जों जेबो बुंनो थाङा जों नुनायखौसो जों बे सावरायदों जोंनि थाखाय बेखौ जोङो आङो खोन खोनथादों जों बेखौ साफोर जोंनि बुंनायफोरखौ जों गोरोन्थियै जों हमनानै लायाखै जों नुबोनायखौ जों फोरमायनाय जादों।
औ औ फोरमायनोदों नोंथां नंगौ नोंथां। बेजों लोगोसे ओ जानाय-जानाय लोंनायखौबोथ दानि मुगायाव फ्रियै आगोलावथ जानाय लोंनाय जेबोखो नो होआमोन।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बे जाग्रा उम मा होनो बेखौ थोरसि सेन्था होनाय जायो दानि जुगाव। आरो बेनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय लाना जुथानिफ्राय गस्लानिफ्राय टाइनिफ्राय पेेननिफ्राय ओ गासै मुवाखौया माने फ्रियाव होनाय जायो।
औ औ।
गोदो माने बिदिनो उन्दै समनि फरायसा समाथ मोजांखामोन आथिखालाव जाय फरायसाफोरा दा गाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा बोजिनाय नङा। दा फरायसा समा गोबाङै ओ हेंथा होननानै सानगोन आरो दा फरायसाफोरा दा जेब्ला बैसो जानानै फरायसाफोरा जाहैगोन अब्लाना बुजिगोन बै फरायसा समा जोबोद मोजांमोन जों गोगो सोलोंथाइ लानांगौमोन मोजाङै फरायोब्ला जोङो जिउआव साक्सेस जागौमोन होनना सानगोन आरो माखासे फरायसाफोरा दा माखासे फरायसा नखराव उदाङै बा थानाय सम नङा दा माखासे जों फरायसा उन्दै फरायसा समाव जोङो माखासे गियान बुथुमना लानाय
औ
जों नुनो मोनो ओ बेनिखायनो जोङो फरायसा समाव जों गोसोखांनांगोन। जेब्ला जोङो जोंबो बै समाव फरायसा समाव जोङो बुजिसनो हायामोनब्लाबो जोङो माखासे फरायनायनि बेलायाव जों फरायोमोन नाथाय सोरबा सोरबा फरायसाफोरा बैफोर निं नङामोन। जे फरायनायनि गोसो होआमोनबा जोङो गुबुननि फरायनायखौ जों एसेबां बुङालासिनो जोङो जोंनि बे सावरायनायाव जोङो माखासे गियाननि बा जोङो बुंनांगोन माखासे ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनांगोन बा जोंनि सावरायनाया गोग्गो बा जोंनि सावरायनाया मोजां जायोब्ला जोंनि सानखा साननाय हनायफोराबो
एसे सोलाय-सोलायलांगोन गासिबो जौगासारलांगोन। औ
नोंथाङा मा बुंगोन आरो बिनि सायाव?
राव रावनि बेलायावबो जोंनि हारिनि रावफोरा एसे जौगासारबाय फरायनाय बेलायाव गासै आगोलो आगोलथ बेफोरबायदि राव लिरनायफोरखौ एसे ओ मा होनो बेखो? एसामिस रावजोंसो मोननाय थाङोमोन। दानि मुगायाव थ गोबां राव सोलायगिरि आरो सोलायनाय बिजाब बायदिसिना मोननो थांबाय एसे गोरलै जाबाय आरो आगोलनिसाय एसे फरायनाय फोरा जे गाव गावनि बिमा रावनि लिरनाय बिज बिजाब अ रायज्लायनायाथ फैखायो नालाय। लिरनाय बिजाबखौ गोरलैयैनो मोनो। थाङो आर गासै बिजाब खोनो माने बर रावजों लिर गोरलैयै फरायनानै बुजिनो मोननाय। बिदि मोननो थाङो।
गोदोथ
बिनि थाखाय आं आं सानो बेनि थाखाय आगोल-आगोलनिसाय दानि ओ दानि फरायनाय फरायनायाव माने गावबागाव हारिनि उम
माबा थानाय आरोना सोमोन्दो थानाय फरायनो मोनो आरोना। हेल
राव जों फरायनो मोनो।
औ
हेल नोंथां।
औ गोदोनि समाव बेफोरबायदिनोमोन औ ओमफाय आथिखालावथ गोबाव जोङो माखासे जे नांगौ समाव जोङो मा रोङिखौ जोङो माखासे मोननो हायो दा आथिखालाव गोदोनि समाव सेबां बिदि मोनामोना नोंथां? हेलौ
ओ दानि मुगायावथ' बेफोरबायदि बेखौ ओ मबाइलजोंबो जानबुंजोंबो जानबुंनि हेफाजाब लानानैबो
औ औ नंगौ। नों बुंनाया थिगानो आथिखालाव माने जों मिथियै माखासे बाथ्रा जोङो जानबुं बा मबाइलजों जोङो मोननो हायो बा जोङो माखासे मिथियैफोरखौ जों मबाइलाव नायनानै जों मा होनो सोलोंनो हायो जायनि थाखाय ओमफ्राय गोबाङै सोलायबाय बा दा आथिखालाव गोबां जौगानाय फैबाय दा बेनिखायनो जों सोलों फरायसा बा उन्दै फरायसा बै जोंनि उन्दै फरायसाफोराव बा जों उन्दै समाव माबायदिमोन। बेबायदि नंला आरो आथिखालाव गोबां सोलायबाय
बिदि नंला बेबायदि नंला।
गोदोनि समाव मागो जोङो औ नोंथां माने जों गोदोनि समाव फरायसालियाव थाङोब्ला जों साइकेल जो थांनानै गोजान जायगायाव फरायहैनांगौमोन। नाथाय आथिखालाव बिदि नंला बांसिन फरायसाफोरा आथिखालाव गारि माखासे गारिफोरजों थांनानै फरायहैनो मोनो जोंनि बै समाव जोङो गोबाङै खस्थयै जों गोजान जायगायाव साइकेलजों थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन बा थाबायनानै फरायहैनांगौ जायोमोन दा दिनैनि बेलायाव गोबां सोलायबाय जाय फरायसाफोरा उदाङै बा गोबाङै गारि मथरजों थांनानै फरायहैनो मोनो
औ नंगौ नोंथां औ औ। थाब थाबनो ओ मा होनो बिखौ थाब थाबनो खारहोनो हा हायो आर गुसुं समावनो माने थाबनो सहैनो हायो गुसुं सु समावनो थाबनो न'आव सफैनो हायो बिदिनो थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोर सुबिदा जाबाय
औ सुबिदा जाबाय सुबिदा जाबाय
औ
गोदोथ' जोंना मा होनो फरायसालियावबा जोङो जि किल'मि हथारबाद इलेभेन किल'मिटार इदिनो ओ साइकेलजों थांनानै फराय हैनांगौ जायोमोन आरो। न'आव फैफिननांगौ जायोमोन दा आथिखालनि फरायसाफोरा बेफोरबायदि खस्थ'खौनो मोनाखै होननानै बुंजागोन
ओ मोनाखै होनना बुंजायो औ
औ नाथाय बे सोरनिबा सोरनिबा बेलायाव बेफोरखौ मोनाखै आंनि बेलायाव आं मोननाय ओ नोंथांनो आङो फोरमायनाय जादो बा आं नोंथांनो सावरायनानै गोजोन नाय मोन्दों बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायनानै
औ नोंथां
औ जोंनाथ' दा मोजां नों मा औ
ओ औ बेजों लोगोसे दानि मुगायावथ' फरायनायनि बिजाबफोराथ' एसे आलदा जाबायना माने जोंनि बर' रावजोंनो लिरनायबो मोनो बेजों लोगोसे बे बायदिसिना सावगारि होनानैनो गोरलैयैनो फरायनानै मेगनजों नुनानै फरायनो हानाय सुबिदा बायदि खालामगासिनो
औ नोंगौ नंगौ होमबाथ' जोंना समाथ' जाबाय नालाय जोंना फिन लोगो मोनफिननांगौनि थाखाय जों बे सावरायनायखौ बेहायनो दोनथनोसै खोमा?
औ औ जागोन नोंथां
ए
दे बिदिब्ला